हेलौ। हेलौ। औ खोनादों ना?
औ खोनादों। ओं खोनादों।
मा खामनानै दं? दा
आङो दा ओरैनो दंथ'योमोन ओओ।
जाखांबाय।
औ जाबाय जानायालाय। नोंहालाय जाबाय?
आंबो जाबाय औ।
अ आंबो नै दा सो जादों माबा जोंना माबामोन ओ दाउ बेदर आरो माबामोन अनलाजों दाउ बेदरमोन।
ए गोथावमोनथ' उम।
वा।
आराम नालाय जाबाय।
जाबाय औ जाबाय।
अ माजों जाखो?
मैथा नासोमोन ओमफ्राय ना बाथोन।
ए बाखि माबा ओ दैज्लां बोथोरनि
ओ हालौजेनबाय औ गा गायबावनोसैसो गोजा जाजोबाय गायजा हां जाजोबाय हाफोरा रिदि जाजोब्बाय आरो
अ जोंहाबो बिदिनो हालौगासिनो दङ।
ओम बेसे गोबाव माला गाय ख्लैनिया। मा गायगोन ओमफ्राय
ए माला? ए मालानिफ्राय फुगोन होनदां माइफोरखौ?
अ दा खोथियानो बारा देरथ'वाखै एसे लेट फोनाय जाबाय। ओमफ्राय औ एसे लेट जादों ओंखायनो ओ नायनोसै जुलाइ जुलाइनि जुलाइयावहाय गायनाय जासिगोन नामा।
जोंना बो गुबुन सय बिघा गायो आङो
जोंना इदिनो दङ सय-सयबिगासो
मा मा माइ गायो?
जोंना इदिनो ओ जोंना रन्जित गायो। रनजित माइ गायो, आरो जय बांला गायो, माइबा माइब्राबो गायो इसो
ओम।
माया मोजां जायोना?
ओ बिदिनो मालाबा मोजां जायो मालाबा मोजां जाया। थांनाय बोसोराव एसे मोजाङानो जादों अखाबो एसे मोनदों। एबार मा जायो नायनोसै एबारथ' थिगानो बायदि नुदों।
आ बिनि अनगा ओमफ्राय मा मा आबाद मावबावो न'आव?
जोंना ओ इदिनो न'वावहाय गय गय गायनाय दङ।
औ गयना?
ओ गय गय गायनाय दङ, बिगासेसो ओ बे गय ओमफ्राय आरो बिदिनो मैगं थाइगं गायो।
अ ओ
जेरै इदिनो गोजां बोथोरावहाय इदिनो लाइ लाफा बिदिखौ फोयो आरो दुन्दिया इदि गायो। आरो दा नैबे गरम बोथो राव बिदिनो मैथा मैथा बांगाल आरो बिदिनो भिन्दिफोर गायो। बिदिनो
ओम
आदा मोनालाय मा मा गायो?
जोंहाबो बिदिनो मैगं थाइगं बिनो गायलाजोबो आरो बिदिनो जोगोनार, खुमब्रा, मैथा बिदिनो फान्थाव गायो आरो। बायदिसिना
बेखौ न'आव जानोल' गायोना फानोबो?
फानोबो बाजाराव बाजाराव फानहैयोबो। बेलासि बेलासि फाननोबो गायो आरो बिदिनो बानलु -थानलुबो गायला एसे एसे फानो। नोंसोरजोंबो खरस जायो फाननानै।
ओम। जोंनाबो बिदिनो जा माने जायोबो आरो जेसेबां आग्लायो बे बेखौ फाननायबो जायोओम ओम जोंना न'आवनो गामिनि हिनजावफ्रानो बेफारि गोजाखा बिसोरो लांफैजोबो।
ओ बायस'ना लांफैयो।
आरो टाउनावहाय फानहैयो।
ओ ओ ओ।
ओम।
बेनि अनगा माबाफोर मावबावो नामा ओमफ्राय?
ओ आरो बिदिथ' गैला गैनायालाय। दा नैबे ओ दाथ' जोंना मेन आबादा नैबे माइ गायनायानो। एखौ एखौनो औ बेखौनो जानो गायो आरो फाननाय
ओ ओ ओम ओम ओम। ओमफ्राय नोंहा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
अ जोंनाथ' थ' बिदिनो न'खराव ओ गासैबो। अनलाखौनो मोजां मोनो आरो बेजोंजों लोगोसे बर'नि बर'नि ओंख्रि जेरै ओ साब साम' सबाय बिदिनो ओमफाय सबायाइजों दाउजों आरो ओ दाउजों जारिजों ओमफाय खांख्राइ बाद थोन।
उम
ओमफाय बिदिनो ना ओंख्रि बिदिखौनो जायो नाजों मैथा बिदि। खोनोजा। जानो मोजां मोनो।
ओमफ्राय ओमफ्राय अनला ओंख्रि संनो रोङा रोङा नोंहालाय?
ओ रोंनायाथ' रोंगौ
मारै मारै सङो दे खिनथालाय
अनलाखौथ' संनो थाखाय ओ फार्स्टावनो ओ अन गुन्दै देग्रोनांगौ।
औ।
अन गुन्दैखौ देनो थाखाय माइरंखौ एसे सोम। ग्रोना लानांगौ आरो माइरंखौसो सोमग्रो लांनांगौ
औ औ
ओमफ्राय सोमखांनानैहाय उनावहाय अनखौहाय देनांगौ देनानैहाय ओमफाय ओ दाउजों सङो बा बा नाजों सङो बेखौहाय ओ दाउखौ नाखौ एसे एवग्रोदो
औ
एव थाव होनानै एवग्रोदो एवनानै एसे मोनहोदो ओमफ्राय एसे मोनखांनानैहाय बेवहाय अनलाखौहाय एसे दैयावहाय लगायनानै होसनना होदो ओमफ्राय आरो बिदिनो एसे ओमफाय बेखौ होखांनाय लोगो लोगो गो खारैखौ होदो खारैखौ होनानै दसे गोदौ होदो ग्रोनानै संख्रिफोर नायदो होमबानो जाबाय अनला ओंख्रिया औ
उम अ इसे इनै संखायो नङा होमबा
अ बिदिनो संनायानो जायो माने जोंहा आइ आइ हारसिंल दं नालाय ओंखायनो मालाबा मालाबा इदिनो सहाय खालामनो थाखाय सङो मालाबा ओरो आरो मालाबा। गावनो जानो लुबैबा।
ओ रुम भाराबो थायोमोन ना ओंखायनो
अ अ ओ ओ
आदायालाय रोंगौना रोङा।
आंबो रोंगौ रोंनाया एसे एसे। बिदिनो सङो बेदरजों संबा बिदिनो औ। देग्रोनानै लाग्रोबाय। बेदरखौ‌ एउग्रोबाय। मोनजा से। एवनानै। बिदिनो दै होनानै होसनबाय आरो बै‌ माबाखौ। बो होयो जोंना दैजोंबो गुलि जायो आरो। ओमफ्राय पाउदारैबो ओरैनो स्राय स्राय माबाना होजायो।
औ औ औ।
दैजोंबो लगायना होजायो।
उम। औ।
गोदौहोनानै खारै होनानै गोदौ होबाय आरो। बिदिनो
औ। आदा लाय बि जानो मोजां मोनो ना मोना।
आं नार्जिखौथ' नायाथ मोजां मोनो अमा अमा मेजेम। नारजि आरो गोखा जिनिसफोरखौ जानांगौना उदै फ्रा मोजां जायो।
औ नंगौथ'। आंबो गोखा जिनिस जानो जोबोद आंबो गोखा जिनिस जानो जोबोद गोथाव मोनो।
औ गोखाखौ जानांगौ
उ उ आङो नारजिखौ जा गोथाव मोनो
औ गोखा जिनिसखौनो मोजां मोनखायो आं मोननाया ओइ खार'खाना बिबारफ्राबो मोजां खार'खान बिब मोनथिया होमबा
मिथियो मिथियो
औ बेफोरबो माबा जायो जानो‌ गोथाव अमा बेदरफोरजों
औ खारौ खान्दाय जोंना न'आवनो दङ बिफाङा खारौखान्दाय बिफाङा
जोंनाबो दङ न आवनो‌ आसोल
सजना सजना बिलाइलाय जाहैनो जाया आरो
हे जायो जायो सजना बिलाइखौ औ गोथावावसो लिमोनलायनाय जायोना
औ खारै जायोना खारै गोबाब जायो
फानिखौ बानाय जोंना सबाय सिबिं
औ
नोंसिना मानिखौ बानायो खारैया
खारैायाथ' जोंना बिदिनो बे थालिर थालिर मादानि बानायो
ए थारमादानिसो बानायो ना
थालिर मादानि ओमफ्राय आरो हाबानिबो बानायो नारेंखल बिखबनिबो बानायो ओमफ्राय आरो हाबानिबो सिबिं
आ औ सिबिं सिबिं दंहानिया बैयो
बिदिनो आरो बांसिन जोंना खिन्थु माबा खान्था बे थालिर मादानिखौसो
थालिर मादानि ना जोंना बांसिन बिदिखौ बानाया जोंना थालिर मादानि बानाया जोंना बे सबाइ गैया होमबा सबाइ बिं बेफोरनिबो बांसिन बानायो जोंना जों दि बेफोर आबादखौ मावो ना ओरैनो
उ जोंना बिदि सिबिंफोर फोआ ओंखायनो बेफोरखौ बारा माबानाय जाया न'नो थालिर दं नालाय थालिरखौनो दाननानै बेखौनो बनायनाय जाहै खारै एबारथ' जोंना बानायनायानो जायाखै दा गुबुननिफ्रायसो बायनानै
बा आ मायना
ओ गामियावनो सोरबा बानायो आरो फानो बिसिोरनिफ्रायनो बायनानै जागासिनो दं बे बे बाराव
औ बिदिनो लावथाव लावथाव खालामना फानो ओं ओं बिदिनो
ओ सावो ना फोराननानै
औ सिगाङावहाय मोजाङै ओं सिगाङाव थालिर दंफांखौ दानफायग्रोयो दाननानैहाय मोजाङै फोरानो एसे गोबाव फोराननांगौ जायो सप्तासे सप्तानैजों फोराननांगौ जायो
ओ ओ
बेनि उनावहाय एखौ बुथुमनानैहाय गोरान जाबाथाय बुथुमनानै सावो। औ ओं दे दे दे ओं ओं गोजोननाय थाबाय दे ओं
औ